हेल' खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों आंनिखौबो खोनादों ना
औ खोनादों ओं अब्ला जों दिनैनि आयदाखौ माने जोंनि बे समाजावहाय जोंनि ब माने दंफांखौ माबायदि बाहायो मायाव बाहायो आरो मा मुलाम्फा होयो रांखानथि थि खामायनायाव माबाजाब हेफाजाब होयो नामा बेखौ सावरायनोसै नङा होनमा नोंथां
औ जायो
औ ओमफ्राय आं नोंथांनिफ्रायनो जागायनोसै माने नोंथाङानो जागायदो माबायदि बाहाय जेनेबा जों दंफांनिफ्राय मा मा बाहायो मा मुलाम्फा जायो बेखौ नोंथाङा एसे खिथाना होदो
औ औ जोंथ' अ जोंथ' दंफांखौ मेरला खामानियाव बाहायनो हायो जेरै जोङो अ फार्स्टआवनो फार्स्टावनो जोंथ' माने हां लानायावथ' बिराद माने इम्परटेन्ट आरो ना दंफांफोरा जोङो दं दंफाङा एह दंफांनिफ्रायनो अक्सि जों जाय अक्सिजेनखौ लायो बेखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो मोनो ओमफ्राय अ बिसोरबो जों जाय कार्बन डाइ अक्साइद हगारदों बिसोरो बेखौ लानानै थांना थायो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो दंफांफोराव बिदि जेरै जिब जुनार गासैखौबो माने अ रैखा होयो आरो जेरै दाउफोरा दाउ फोराबो दंफांफोरावनो थायो ओमफ्राय जों जोंबो आरो बे दंफांफोरनिफ्रायनो माने फिथाइ सामथाइ बिदिनो ओ मेरला मैगं थाइगं फोरखौ जोङो दरमान बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो मोनो जोंहा जे जा औ जानो थाखायबो जाय माने देहानि थाखाय बिराद मोजां जायो आरो माने गोथां ओ गोथां माबा जाबाथाय मैगं थाइगंफोरखौ जाबा मोजां जायो होनोना दालाय माने मोजां जायो आरो होननाय नङा मोजां जाखायो बेफोर माने बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनो हायो हायो आरो जेरै जोङो न' बानायनायफोरावबो बाहायो खायसेया काट औ कार्टफोरखौ आरो टेबोल सेयार बिसना गासै माने बिदि खिरखि बेफोरखौ बानायनायाव बेयावबो बाहायो बाहायनाय जायो आरो दंफांफोरखौ ओमफ्राय बि बिदिनो बिदिनो मेरला खामानियाव बाहानाय जायो नोंथाङा माबाफोर खोन्थानो सानगोन नामा
औ औ नोंथाङा होननाय बेदिनो जोंनाथ' दंफाङा जोंनि माने जिउ खुंनायाव ओरैबायदि माने हेफाजाब होयो जेरै नोंथांङा होनदों जों गिबियावनो दंफाङा आगारनाय अक्सिजेनखौ जों लायो नङा होमबा अक्सिजेन गैयाबा जों सुबुं मानो माहारिया थांनानै थांनो हाया बेफोरनि अनगायैबो माने जोङो दंफांनिफ्राय माने खायफा मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ मोनो फिथाइ सामथखौ जों जानानै गोजोननाय मोनो देहाखौ देहाया बोलो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जों दं बिफांनिफ्राय गोबां आइजें आयला बानायनो हायो आरो जायफोरखौ माने जों जिउ खुंनायाव नांगौ जायो जेरै बिसिना सियार टेबोल खामफ्लाय बेफोर माने दर्जा दंफांनि बे बाथाम थखथा खिरखि बेफोर माने गासैखौबो जों माने दंफांजोंनो बानायो आरो बेफोर माने औ बेफोरखौ माने बानायनानै आरो बे जोङो सानफ्रामबो जेनेबा जों जिरायग्रा खामफ्लाय फिसा फिसा बानायनाय नुयो नङा होमबा बेनि बे गाहे गाहेन उवाल जों बेफोरखौबो माने नांगोल बेफोरखौबो माने जों दंफांजोंनो बानायजोबनाय नुयो आरो। बेफोरनि न'बो बो बानायो जों खायफा खायफा जायगायाव‌ दंफांजोंनो माने बे बाथाम थखथाजों न' बानायो बेनिफ्राय नोंथाङा माने बे दंफांजों जों माबा मोनसे जेनेबा दंफाङा जोंनो माबा मुलाम्फा होयो नामा रांखान्थि खामायनायाव फैसा खामायनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो नामा माबाफोर खामायनो हायो नामा बेखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ जोङो जेरै माने दंफांफोरनि फ्राय जों दालाय मेरला जिनिस बानायोना बेसाद। फोरखौ बानायो जेरै टेबोल चेयारफोरखौ बेफोरखौ जेरै माने फार्स्टाव काथ बानायग्रोयो बानायखांनानैसो बेखौ बानायोना जेब्ला काथ बानायो होमबानिया बेखौ फाननानै बो बे काटमिलनि मान-मानसिया फैसा खामायनो हायो आरो बेखौ। माने बे दंफांफोरखौ सिं खावनो बा इदि मोजाङै प्लेन बानायनो लाना थांगोन ना मानसिफ्रा बे बेयावबो माने फैसा खामायनो हायो आरो ओमफ्राय बेयाव लांनानै जेरै दखानफोरावबो बिसना बानायनो थाखाय टेबोल बानायनो थाखाय माने मेरला मानसि दानाथ' मानसि फोरनो गासैनोबो नांगौ जायोना लेखा फरायनो थाखायनो टेबोलखौ नांगौ जिरायनो थाखायबो सेयारफोरखौ होनांगौ आरो ओंखाम जाग्राफोराबो बे डाइनिं टेबोल होननायफोरा बेफोरखौबो काथजोंनो बानायनाय जायोना दालाय औ बेखौ माने औ बेफोरखौ माने बानायनो थाखाय माने गासैनोबो नांगौ जायो नालाय ओंखायनो बे बेफोर खौ दखानाव फानबासो मोनगोन ना दालाय जोङो। ओंखायनो बे माने गलादारफोरा बेफोरखौ फाननानै मेरला रां खामायो आरो बिदिनो ओमफ्राय ओमफ्राय बिनि बिनि अनगायैबो आरो दंफांफोरा जों दंफांफोरा जोंखौ जेरै सहाय मेरला सहाय होयो आरो जेरै जों बिराद गुदुं बोथोराव जोङो बे दंफांफोरनि थाखायनो माने बार गुसु बार मोनो आरो औ सानदुं गोसानिफ्राय फैनानै जोङो बे दंफांनि साया माबानि साय खंनि सिङावनो जोङो जिरायनो हायो। जाय माने बिराद ग-गरम मोनबाथ' माने गुसु मोनो ओ माने थां दा जायो आरो
औ औ औ माने गरम गरम बारहावाखौ माने दंफाङा माने गुसु खालामो आरो नङा होमबा आरो बिराद जेराव बिराद गोबां दंफां लाइफां गायो अब्लाना जोंनाव अखा हायो होननानै बुङो फोराबो थाजिम जायो होननानै जों माने मोनथिनो मोनो आरो माने। औ ओं
ओमफ्राय नोंथाङा आरो माबा खोन्थानो हाबाव नामा जेरै माने रांखान्थि
औ औ औ ओं नोंथाङा होननाय बायदि बिदिनो जोंना माने बे दंफां लाइफांनिफ्राय माने जोङो माने गोबां बे बायदिसिना आगजु बानायनानै जेनेबा जोंनो नांगौ जानाय आगजुफोरखौ बानायनानै जों फाननो हायो। आजिखालिथ' गोबां माने गिदिर गिदिर माने बिदि फार्निसार दखान ओंखारबाय नङा होमबा? जायफोरखौ जोङो बिदि दंफां दंफांनि माने दंफांनि जेराव दंफांनि आगजु मोनग्रा दखान होननानै बुंनाय जायो आरो ग'ला होननानै बुंनाय जायो। बेफोराव माने आ आथिखालाव माने बिदिनो गोबां समायना समायनानि समायना समायना आगर बानायनानै बिबार होनानै माने बिसिना फालें बिदि स सौखि सफा बिदि माने बानायबाय आरो जायफोरखौ जिरायग्रा सियार टेबोल माने गोबां माने बिबार आगर आगर होलायनानै माने जों गोबां दाम गोसा गोसा माने बेसेन गोसा गोसा रां माने रां दामा जोबोद गोसा गोसा माने बेसेन गोसा गोसायाव माने फाननायखौ नुयो आरो जों माने आरो जोंना माने आथिखालाव सुबुंफोराबो साबसिननिफ्राय हामसिन नागिरो माने दाम माने रांखौ गिनायाव गैला आरो माने। समायना नु समायना नांगौ माने समायनाखौ नायसै आरो बेनिखाय माने जोंना बेफोरावबो दंफांनिफ्राय जोंना बेफोरखौ बानायनानै माने गोबां जायफोर दंफांनि फालांगि खालामो बे फोर माने गोबां फैसा खामायनो हादों आरो। आरो बेनि अनगायैबो नों नोंथां होननाय बायदि जेनेबा जोंनाव आथिखालाव बे आथिखालावथ' बे दाइनिं टेबोल जायफोराव जों ओंखाम जायो। आरो खायफा खायफा खायफा खायफा न'खौबो ओरैबायदि माने मोजां लुबाय जे दंफांनिनो लुयो आरो माने बे थ'खथा बाथामनि माने दं बिफांनिफ्राय मोननाय जायोबा बाथाम थखथा बेजों माने न'खौ लुनाय नुदों आरो माने खायफा बिदि न' लुनानैबो बेयावहाय माने खबार बानायो आरो माने दोनग्रा आलमारि जाय खौ होनो जोङो जेनेबा बायदिसिना बुस्थु दोनग्रा बिदिबो जोङो माने गावबा गाव गावबा गाव न'नि इन्जुराव माने न'नि इन्जुराव दोथाबनायखौ नुयो आरो। आरो बेबायदिनो गोबां जेनेबा जोङो न'नि उखुमफोरावबो जेनेबा जायखौ जों सिलिं बुङो बेखौ जों बाथामजोंनो बानायो नङा होमबा बेफोरबो दंफांनिफ्रायनो बानायो। बेजोंनो बानायनो हायो जेनेबा जोङो बेफोरलायनो था जेनेबा गरमनिफ्राय बारग'होयो आरो बिदिनो जोंना दंफाङा जेनेबा जोङो खायफा दंफाङा ओरै बायदि बेसेन गोसा जे माने बेफोरखौ माने फिसा फिसा फुलि बानायनानै बिनि गेजेरावनो सिगुन दंफां जाय सिगुन दंफां जोङो बेनि फ्राय माने बियो ओरैबायदि दाम गोसा बिनिफ्राय जोङो माने बेफोर फिसा फिसा फुलि बानायनानैबो फाननाय नुयो आथिलाव थ' दं दंफां लाइफांनि माने गोबां फालांगि ओंखारबाय गोबां गिदिर गिदिर नारसारि ओंखारबाय नङा। बा जायफोर बिफां लाइफांल' फानो बिबार फानो जायफोर बे जाग्रा फिथाइनि बिफां बि बार मा बायदि मा रोखोम खोमनि दंफां लाइफां नांगौ जेनबा बिदि मोनसै आरो माने जोङो बेनि फ्राय बिदि गोबां माने दंफां लाइफांनि गोबां गिदिर गिदिर फालांगि बानायनानै गोबां फैसा फैसा बुथुमनायखौ जों नुदों आरो खायफा आरो सुबुंफोर आरो गोबां माहाजोन माहाजोनबो जादों नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ।
ओ माने बेफोरनिफ्राय एसे आरो माबाफोर जेनेबा मोनथिबावो नामा दंफांनि सायाव
औ जों जेरै दा बेफोरबायदियावबो बाहायो आरो दंफांखौ मानसिफ्रा माने मुलैनि थाखायबो बाहायनाय जायो ना। खायसे खायसे दंफांफोरा माबा माबि माने गावनि देहानि थाखाय माबाफोर गाज्रि जाबा जेरै माखासे ओ उदै सानाय बेरामनि थाखायबो माखासे दंफां खौ बाहायनाय जायो माने मुलि हिसाबै बाहायनाय जाया आरो जोंनि थुलुंसियाबो थुलुंसियाबो मेरला खामानि गुजुनाय मान नायफोराव जोङो थुलुंसि खौ बै माबा बेरे मो मोदैजों जोङो लागायनानै जाबाथाय माने मोजां जायो होननाय खोनायो आ माने मोजां जायो आरो बे बेरे मोदैजों थुलुंसिखौ लागायना जाबाथाय जोङो गुजुनायफोरा मोजां जायो आरो जेनेबा गगा मोननायावबो जोङो बाहायजायो आरो बिदिनाबो ओ बिदिनो माला माबा आलदा आलदा रोखोमनि माने मुलि दंफांफोरबो दङ आरो माने गासैनिबो नामखौ मोनथिला आङो नाथाय दंना मोनथि या आरो
औ माने जोंनो दंफाङा माने गोबां रोखोमनि थायो आरो माने जायफोर खौ माने जायफोरा फिथाइ होनो रोङा बेफोर गुबुन खामानियाव बाहायजायो खायफा दंफां आरो फिथाइ होयो फिथाइ होनानै जोंनो गोबां मुलाम्फा होयो जों बैफोर फिथाइखौ फाननानै रां खामायनो हायो आरो खायफा बिफांफोरा जेरै नों मा होनदों मुलि हारिनि दंफां दङ जायफोरखौ जोङो माने जोंनि देहानि थाखाय बाहायनाय जायो माने बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने दंफां लाइफांखौ जों माने नुनो मोनो आरो माने जोंनियाव दङ खाथि खालायावनो जेनेबा साग्लोबना दङ आरो जोङो जेनेबा नोंथांनि मथेब्ला माने बिफां लाइफांखौ माने गोबां गायनांगौ ना गायनाङा बिनि सायाव माबासे
औ औ जोंना जेसां बिफां लाइफांखौ गायनाय जायो एसे सोंनो मोजां जायो जेरै जोंनि ओ आबहावायाबो सा सिन जायो माने फ्रेस जाजोबना थागोन आरो बांसिन जेब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ गायगोन होमब्ला जोंनि जायगायानो गोथां गोथां समायना फ्रेस फ्रेस जाना थागोन ना होमबानिया जोंनि गोसो फोराबो जेब्ला इदि सान्थि माने बिदि माने मिथिंगाखौ नुबाथाय जोङो मोजां मोनगोन ना जोंनि गोसो गोसोफोरा बांसिन मोजां मोनगोन ना माने सान्थि हागोन आरो जों बिदि सानो आङो माने बांसिन गायनांगौ जोंङो दंफांखौ नोंथाङा मा सानो
दंफां गायनायाव जेबो गाज्रि गैया माने जों जेसेबां हायो सुबुं माहारिया दंफां गायनांगौ जोंनि आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जिहेथु जोंनो दंफाङा गो गोबां माने हेफाजाब होगासिनो जोंनि हां लानायाव आबहावाखौ गोगो खालामनायाव अखा हानायाव माने बेफोरखौ माने आरो रां खामायनायावबो बेनिखायनो जों माने दंफांखौ गायनांगौ आरो
औ
अब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां
औ जाथ'सिगोन दे